औ ओ गुड इभिनिं नोंथां
इभिनिं नोंथां
नै ओ जों दिनैहाय लोग लोगो लोगो मा-मा होनांगौ जाखो फ्रेन्डसिप लोगोरि बे टपिकनि बारै जोङो रायलायनि नामा लोगोनि बारै बे लोगोआ जोंनि लाइक जिबनावहाय मानो इम्परटेन्ट मा माबायदि लाइक बेनिफिटस एबा हेल्प लाबोयो जों बिनि बारै रा रायलायनि नामा
औ औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हाग्रोन दे लोगो ज'- ज' एबा लोगो आंगो लोगो थायोबा जोंनि जिबनावहाय माबायदि हेफाजाब एबा माबायदि उम इम्परटेन्स लोगोनि इम्परटेन्सनि बारै खोन्था दो आरो ना नोंथां
औ बुंनो हायो नै जों बे ओ संसाराव जोनोम जानायनिफ्राय लानानै ओ थैजासिम जों अलवेस लाइक सासे नोंआबाबो सासे माबा जों अलवेस ज' - ज' थानायनि मोनस से मा दं मानो होनोब्ला जोङो मानसिया मोनसे ससियेल बिं मोनसे ओ ससाइटियाव थाग्रा मोनसे ओ समाजाव थाग्रा मोनसे जोङो मोनसे ओ लि लिभिं
थाग्रा जुनारफोर
ज'-ज' थाग्रा जुनारफोर जोङो स' जेब्ला जों बिदि ज'-ज' थाब्लासो जोंनिया मोनसे ओ लाइक गोजोननायफोर फैयो आरो ओमफ्राय इदिनो जोंङो जों दे देरफ्रुनायाव फ्राय मानायावहाय जोङो न'निफ्राय जेब्ला बाहेराव फैयो एहा जों आलदा आलदा न'खरनि मानसिफोर लोगो मोनै एहानो जों माखासे मानसिफोरजों ओ एकदम मोजांसिन लाइक थानो मोजां मोनो इदिनो बेरायनो मोजां मोनो रायज्लायनो मोजां मोनो इदि टाइपनि मानसिफोर लोगो मोनो आरो बेखौनो जोङो लोगो हिसाबै बुंना लानो हायो आरो इफोरनि गेजेरावबो जोङो इदिनो बे मानसिजों बिदिनो मोनसे कानेकसनखौ लाबाय थायोला जोङो उनावहाय इदिनो लोगो आरो साबसिनाव साबसिन लोगो जालाङो मायो आरो इदि लोगो जानानैनो लाइक नों जेब्ला खैफोदनाव दङ जेब्ला लोमजादों बे टाइमावहाय बे लोगोआ नोंखौहाय हेफ फाजाब खालामनो फैगोन नों नोंनि नांगौफोरखौ होगोन नोंखौ जोथोन लागोन बिदि टाइपनि जायो एबो नोंथाङा माबा मोनसे होननो गोस गोसो दंङोला होननो हागोन होनदेरनो हाबावगोन
औ नंगौ नोंथां
गासिबो सैथो आरो आं सोदेरनो बाथ्रा दङ बा ओ
औ नोंथाङा सोदेरनो हागोन
औ इ औ जोंनि लोगो मोजां जों ज'-ज' थाग्रा नालाय थ' मोजां लोगो सायख'नानै लानांगौ आरोना जोंनि दुखु सुखु गासैयावबो हेब हेफाजाब होनाय जों बिदिनो उन्दैनि फ्रायनो स्कुलफ्रावबो स्कुलाव हाबा जों लोगो मोनो आरो जों गोजौ फरायसालि फरायनायनि थाखाय थांबाबो जेरै कलेज इउनिभारसिटिसफोरावहाय जों थांब्लाबो गोदान गोदान गोबां लोगोफोर मोनो आरोना। जोङो खिन्थु जों मोजांखौहाय जाय जों जोंनि जोंहाय मिलायो जों बेखौहाय सायख'नानैहाय लानानैहाय ओ लोगो जाहैनानै नाय
उम।
बिदिनो ओ मिलायैफोरखौहाय फिल्टार आउट खालामनानैहाय नोंनि मिलायनायफोरजोंहाय लोगो जानांगौ आरो आरो लोगोखौहाय जों सायख'नानै लानांगौ जाहाथे जोंनि दुखुसुखु लोगो होनोब्ला जों माबा मोनसे जोंबो हेफाजाब होनो हानांगौ आरो जों जोंनो हेफाजाब नांगौबाबो बे लोगोआ हेफाजाब होनो हानाय खिनिखौहाय होनां होनो हानाय लोगो जानांगौ आरो ना। आरो बिदिनो जोंनि दुखुनि समावबो जोंनि मोजां लोगो दङबा जोङो बिदिनो सावरायलायनानै नोंनि प्रब्लेमस एबा खैफोदनि बारै खोन्थाहरनोब्ला जोंनि गोसोफ्रा खुसि मोनो एसे रेजें मोनो आरोना एसे सेयार खालामलायोबा। बिदिनो औ।
आं नोंथांनि होननायावहाय आरोबाव सोदेरनो सानबावबाय।
औ।
नै जोङो औ लोगोआ ओंखायनो जों सानैबो मिथियो लोगोआ मानो गोनांथि जोंनि जिबनावहाय जोङो हाखानो बेबायदि रोखोमावनो जोङो बुंनो हाबावो। जों लोगोखौ सायख'नानै लानो रोंनांगौ आरो। मानोना जोंनि बे फरायनानै देरनाय फरायबोन फरायनाय स्कुलफोराव फरायनाय कलेजफोराव फरायनाय गोबां लोगो मोनो बाट बेहा गासिमबो लोगो जाजोब नो हाया जों साफा सानै मोजां मोजांफोर सायख'नानै लानो रोंनांगौ मानोना नोङो मोजां लोगोफोरजों लोगो जायोब्ला नोङो नोंनि जिबनावहाय नोङो जौगाथिनायफोरखौहाय नोङो रेगुलारलि नुनो मोनगोन। मानोना बिसोरो अलवेस नोंनि मोजां जायनि थाखाय लुबैफागोन नोंनि गाहामनि थाखायहाय मोजां जाजानो लुबैगोन ओंखायनो अलवेस बिदि टाइपनि लोगोफोरा नोंखौहाय जौगाथायाव बेवहाय लांगोन आरो ओंखायनो जोङो जेब्लाबो मोजां गाज्रि सायख'नो रोंग्रा जानांगौ आरो बिदिनो लोगो मोजां सायख'नानै लानांगौ बाट फार्स्ट जोङोदि मालायफोरखौहाय लोगो मोजां गाज्रि होननानै सायख'नायनि सिगां जोंबो सासे गावबागाव बेकति हिसाबै सासे मोजां लोगो जाग्रोनांगौ। जोङो सासे मोजां लोगो जालासे जों दस्राफोराबो जों ओ मोजां मोजां मानसिफोरा मोजां मोजां लोगोफोरा जोंजों लोगो जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे सानबावदोंब्ला आरोबाव सोदेरबावनो एबा बुंनो हाबावगोन।
औ नोंगौ नों होननायबायदिनो जों मोजां लोगोफोरजों थाब्ला जोंनि जौगानायावहाय गोबां इमप्रुभमेन्टखौहाय नुनो मोनो आरोना जों। जेरै बुंनाय। दङ ना मोजां लोगोफोरजों थाफायोबा। नों नोंनि आखल खौ मिथिनो थाखाय बिनि लोगोफोरखौ नायहनाय मोनसे दंना। औ बिदिनो आरो
औ। औ नोंथां होननाय बायदिनो
आं सोंनो सानो जुनारफोरनि बिदि जुनारफ्राबो जेरै ज' ज' थायोना। बिनि बागै नोंथाङा मा होनो सानो बिसिनाबो ओम फिलिंस एबो अनलायनाया दंना। गैया। बिनि सायावहाय बुं।
आङो बुंनो सानो लाइक बिदि जिब जुनारफोराबो अलवेस बिदिनो ज' ज' थानायनि मोनसे इसनोबो मोनसे हुदा एबा माबा दङ आङो सानो। इसोरनाबो बिदिनो एदिनो मानसि बायदि एबायदि इमसन्स गैयाबो जानो हागौ बाट इसोरनोबो आं बे फिल खालामनाय मानायफोरा दङ होननानै आङो सानो।
उम
आङो मोजाङै मिथिजोबाब्लाबो बाट। बिसोरबो बिसोरबो जुनाराबो जों मानसिफोर बायदि अलवेस ज' ज' हान्जायाव थायो मानोना जेब्ला बिसोरो हारसिं हारसिं थायो अब्ला इसोरो लाइक प्रब्लेमसफोरनिफ्राय खैफोदफोरावहाय गोल्लैनो बांसिन ओ चान्स थायो आखायनो जुनारफोराबो जिब जुनारफोराबो बेखौ मिथिनायलाय ज' ज' ओ हानजा हानजा थायो। मैदेरफोराबो ज' ज' हानजा हानजा थायो इदिनो हाग्रा हाग्रानि मा मा जिब जुनार दं गोबाङैनो इदिनो ज' ज' हान्जायाव थायो इसोरबो इदिनो मोनसे समाज बायदि। बिदि बानायनानै इसोरबो थायो। आरो बिदिनो ज' ज' थानानै गाव गाव मोनसे सुथुर माबाफोरनिफ्राय रैखाथि लाखिनो थाखाय औ बेबायदि। बेबायदिनो जोंबो मानसिफोराबो जेब्ला जोङो लोगो मोजां मोजां बानानै ज' ज' थायो अब्ला जे जोंबो खैफोदावफोर गोग्लैयोब्लाबो माबायाबो जोङो बे लोगोफोरानो जोंखौहाय बासायगोन आरो आंनि साननाय बायदिब्ला बिदि आरो।
औ नंगौ बिदि लोगो जेरै जुनारफोर लाइक गाज्रिनिफ्राय एबा ज' ज' थाबा इउनिटिवहाय जोंनि बोलो दं बांसिन बोलो दं होननानै ज'आवहाय बांसिन बोलो दं होननाय दंना। बिदिनो औ माबा मोनसे से खैफोद माबायोब्ला बे लोगोफोरनि गेजेरजोंनो जों गोजौआव गाखोफिननो हायो आरोना। खिन्थु जों मोजाङैनो सायख अननानै दानांगौ
औ
आरो माबा मोनसे गोदान टपिक ओ सानदोंबा नोंथाङाबो सोंनो हागोन बेनि सायाव बुंनो हागोन एसे
औ औ ओ नोंथाङा ओ खोन्थानो हागोन नामा लाइक सासे मानसिया गाज्रि लोगो गाज्रि लोगोजों थायोब्ला बिनि जिउआवहाय माबायदि ओ माबादि जायो
आं सानोदि जों लाइक सिदायैनो सासे मानसिखौ गाज्रि एबा सासे मानसिखौ मोजां होननानै जों डायरेक्ट बुंनो हाया आरोना
उम
मानोना ओ बे मानसि गाज्रि मावनाया बेयो गावनि बिनि थाखाय गाज्रिबो नङा जानो हागौ बिदि जायोना थ' जों जोंनि एनारजि एबा गावबा गाव एनारजिनि टाइपनिखौहाय जों बयबो नागिरनानै लायोना ओ
औ
गावबा गावनि एनारजि गावबा गावनि बाइब नों बिनि हुदाखौ मोजां मोनाखैबा नों नों दस्रा मोजां नोंनि फसायनाय बायदि जोंहाय जायखौ नों नों बिसोरजों लोगो जायोबा नों लौगानाय मोनगोन एबा माबा मोनसे मोनदेरगोन आरो नोंबो बिसोरनो एखेखौ होफिननो हागोन साननो अब्ला नों बिसोरखौ साय ख'नानैहाय लोगो जानो हायो आरोना खिन्थु जों बिदिनो सिदायैहाय सासे गाज्रि एबा बे मोजां होननानै जों डाइरेक्टलि होननो हाया आरो ना
औ औ ओ नोंथाङा माबा मोनसे होनबावनो ओ गोसोब्ला होनबावनो हागोन नङाब्ला ओ जुदि जाबायबा दोनैनि कलखौ बेहायनो दोनथ' जानिसै दां मा होनो नोंथाङा
औ नोंथाङा ओ
दा औ दे दोनजासै नोंथांखौ एनद खालामदो खलखौ
कलखौ दाननोसै ना औ दे होमब्ला हामबायसै
हामबायसै